औ नोंथां।
औ नोंथाङा ओ मा खालामगासिनो दं?
दं नोंथां जिरायगासिनो दङ।
अ बिदिब्ला नोंथांजों मिथिंगायारि सम्पदनि रैखाथि आरो संरैखाथिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
अ'। बिदिब्ला मिथिंगायारि सम्पद रैखाथि आरो संरैखाथि बुङोब्ला ओ गुबुन गुबुन मिथिंगायारि खैफोद गेब्रेंनाय बायदिनि जाउनाव
औ।
जिब स'म्पदफोरखौ जोबस्रांनाय नुनाय जायो।
औ।
बेनि अनगायैबो दानि गोदान मुगायारि जानाय आरो दारिमिनारि खालामनायनि जाउनाव
औ।
जिबारि स'म्पदफ्रा जोबस्रांनाय फारसे थांनो हमबोगासिनो दङ।
औ-औ।
बेबादिनो हाजो-हाला मानसि थाग्रा खालामनो लानायनि जाउनाव बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बायदिफोरा गैया जालांदों। नङा होनबा?
औ-औ।
थ' बेफोरनि जाहोनावनो जोंनि मिथिंगाफोरा जोबोद
ओ गाज्रि जालांनो हमदों।
औ-औ।
दा जेरैबादि सुबुं अनजिमा
बांनायनि लोगो लोगो
औ-औ।
मानसिनि आदार सि जोम आरो थाग्रा जायगानि सहिदाया बारायबोदों।
औ।
जाउनाव मानसिया हाग्रा बंग्रा सिफायनानै थाग्रा जायगा आरो दारिमिनारि ओनसोल बानायबोदों।
औ।
जेरै मेरै हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनायनि जाउनाव माखासे जिवारि जेरै मोनसे गं थानाय गान्दा
औ।
अमा थावख्रि, हाग्रानि मैसो, लाजिस्लु मोख्रा
औ औ
सनालि मोख्रा, हाग्रानि हांसो, खासेव बायदिफोरा भुमनिफ्राय गोमालांनो हमदोंसै
औ
बेबादिनो हाजोनि हाग्रा बंग्रा दानफायनानै लांदां खालामनानै जुम आबाद खालामनाय जादों।
औ।
गुवार गांसोबारि हाखौ जावग्लिनानै आबादथिलि खालामनाय जादों।
औ
दैब' जायगाफोरखौ फबनानै मानसिया बेफोराव थानो हमबाय जाउनाव दैयारि जिबनि थाग्रा जायगाया खमायबोबाय आरो लोगोसे दैनि लाइफां आरो जिवारिफोरा गोमालांनो हमबाय।
औ
हाथाइ, गं, गान्दा गं बिगुर, दाउगांफोरनि थाखाय इनाय राहायै माखासे मानसिफोरा अरनारि जिउआरिखौ बुथारनायनि जाउनाव
औ
मैदेर, मैसो, गान्दा मोसा, सिंह, दावराइ बायदिफोरनि अन जिमायाबो लासै लासै खमायबोदों नङा होमबा?
औ
त' गोबां बोसोर सिगाङाव
औ
बुहुमाव दाइनासर मुंनि मोनसे गिदिद महरनि जिउवारि दंमोन
औ औ
थांनानै थानायनि आरजाथाव आबहावानि आंखालाव बेबा दि जिउवारिफोरा लासै लासै गोमालांनो हमबाय
औ औ
आरो मरि मास दिपाव द' द' मुंनि मोनसे ओ रोखोमसे दाउ दंमोन।
औ
मरिमास दिपाव ओ फैनाय नाबिकफोराद दावफोर खौ हमनानै जानायनि जाउनावबो बे दिपाव दाउफोरा लासै लासै गोमालांजोबबाय।
बिगियानारि ओ बिथायनि गेज्रजों बाहायनायनि गेजेरजों मिथिंगायारि सम्पदफोरनि रैखाथि रोखा खालामनाय आरो जोबलांनो हमनाय सम्पदफोरनि बोखांफिन्नायनि राहा लानायखौ
औ
मिथिंगायारि सम्पदनि संरैखाथि होननानै जोङो बुङो
औ औ
बेबादि राहानि थांखिया जादों बुहुमनि मिथिंगायारि समानथाइखौ रैखा लाखिनाय जाहाथे मानसि दावसिन दाउला एम्फौ एनला लाइफांफोरा मोजाङै थांनानै थानो हायो।
औ औ
आरो मिथिंगायारि सम्पदनि संरैखाथि होनोब्ला सरासनस्रायै हा रैखाथि खाम मुवा संरैखाथि आरो हाग्रामा रैखाथि होननायखौनो जोङो बुजियो
औ औ
त' नोंथाङा मिथिंगायारि सम्पदनि रैखाथि आरो संरैखाथिनि सोमोन्दै ओ जा एसे मिथिगौ बेखौ आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ दा मिथिंगायारि सम्पदनि रैखाथि आरो संरैखाथि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जों हाखौबो मिथिंगायारि सम्फद होननानै बुंजायो
औ औ
दा हा संबैखाथिनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनो फोरमायनो फोरमायथिना होनोसै
औ
हा सं रैखानि थिनि ओंथिया जाबाय हा एबा हा जामख' लांनायबो गैया खालामनाय हा जामख' लांनाय होबथानायनि थांखिया जाबाय हानि थाथायनि सोलायनाय
औ
जायाब्लानो लाखिनाय आरो हानि हासार थानायखौ होबथानानै आबादनि आरजाथावखौ संरैखाथि होनाय
औ
ओ हायाव बिफां लाइफां गायनानै खुरखानायखौ होबथानानै हाखौ रैखा होनो नाजानाय आरो सेवनाय हासार बाहायनानै हानि खहा जाहोआब्लानो हानि हासारखौ संरैखाथि होनाय
औ
बायदि आरो बिनि उनाव हाग्रामा संरैखाथिनि सोमोन्दैबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै हाग्रा मा एबा अरन लाइफां आरो जिवारिनि थाग्रा जायगा बुहुमाव बिफां लाइफां आरो जिउआरिफोरा हायोब्लासो मानसिनि थाखाय साबजाथाव आबहावा फैगोन
औ
सरखारा बे हाग्रामा सम्पदनि होबथानाय आरो संरैखा होनायनि थांखियै माखासे बिफां लाइफां हाग्रानि जिउआारि आरो दाउसिन दाउलाजों बुंफबनाय मिथिंगायारि ओनसोलखौ संरै खाथि हाग्रामा ओनसोल बेंथे जानाय हाग्रामा बा हायुंङायारि पार्क दाउनि पार्क लाइफांनि पार्क हिसाबै गनायथि होदों
औ
हाग्रामाया बे सम्पदा धोनि मिथिंगायारि ओनसोल माखासेखौ सरकारा संरैखाथि हाग्रााम ओसोल हिसाबै फोसावना होदों
औ
बे संरैखाथि हाग्रामा ओनसोलफोराव थानाय लाइफां आरो हाग्रानि जिब जुनारनि रैखाथिनि राहाखौ हाग्रामा बिफाना लायो
औ
बबेबा ओनसोलखौ मोनसे अरनारि जिब जुनारनि थाग्रा जायगा हिसाबै साननो थांङोब्ला गोनांथि मोनथाम थादेरसाफोर जेरै आदार दै थाग्रा जायगा थानांगोन आरो बे मोनथाम थादेरसाया थिगै थायोब्लासो जिब थारि फारागथिया सोमजिबोयो आसामनि माखासे हायुंङायारि पार्क बेंथेेजानाय हाग्रानि मुंफोरा जाहैबाय काजिरंङा हायुङारि पार्क
औ
बे बे काजिरंङा हायुंङारि पार्कआव मोनसे गंगोनां बा गं थानाय गान्दा नाहर कुटुकि मोसा मैदेर गुबुन गुबुन हारिनि मै मोसा हलौ मोख्रा मुफुर हाग्रानि मोसौ बायदिसिना हारि दाउफोरखौ मोननाय जायो आरो दा बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे